ओं
ओ नै ना हमनाय नायफैदों आङो।
आदसा बे ना हमनायाव नोंसो दंहैयो नामा?
औ गैया दैयानो रानाख खै नाखौनो दिनै मोनजागोन ना मोनजालाथाय।
ना मोनजाला नामा होमबा दिनै?
ना मोनजानाय नंला बायदिसो मोनबाय आङो दैयानो रानाख
आंलाय माथो मिसेन सिन गंनै गंथाम लगायदों होननाय खोनादोंमोन।
गंथाम लागायदोंमोन गंनैल' जाबाय गंसेया गैला गाज्रि जाबाय गंसे दोनहैबाय नो।
अ गंसेयाल' सेरनिमोन अबेनिमोन?
गंसेया मोनथियालै सोरनिमोनथाय नाम गैया मानसिनि नामा।
ओमफ्राय दाबो दै रानाखै होनबा एसेबो?
गैया रानाखै। मोनजागोन ना मोनजाया आसा खमसो मोनबाय आङो।
आइयै दिनै मोनजाला होमबा आयो आं हमनो थांनो नागिरदोंसोमोन नै।
फैै फै हमफै फै।
अ दा दसथाना थांगोन र' नों खबर हरबानो जाबाय ना दा थांगोन ना ना हमनो आंबो।
उ उ
नांना सारदों ओरैनो अ ओरैनो साबेसे लोगो नांना सारदों नाखौ
हैद बुरजाथार जोङो साब्रै साबा सय सातजनसो दङ।
हाख'रालाय बेसे देर हाखरा
है हाखरा बिराद गोथौ बाला दैयानो राना नाया दङ। गिदिर गिदिर दङ मागुर दङ सिंगि दङ गोरै दङ फिथिख्रि दङ मावा दङ।
खुसियाबो मोनदों होमबा?
औ गांजेमाबो दङ सिंखावरिबो दङ। मा जानो आरो बाब दिनै हले दैेया रानबा हले जाखाबाय।
दैया एसेबो रानथाराखै नामा ओमफ्राय
गैया हमजानाय रानाखैलि मोनायावसो हमनांसिगोनबायदि मोनबाय आंलाय लाइटस सुलाइलायनानै
हेल' जेनसो लागायनांसिगोन नामा होमबा
औ हेल'जेन लाइट लगायनानैसो हमनांसिनबायदि मोनबाय आङो
जाबाय दाना होमबा बिदिबाथ' माथो गाबोन हमबाबो जासिगोन नामा बा
ओम गाबोन हमनांसिनो दे है हराव लाइट लगायनाबाबो हमगोन ओद इलेकसन लगायनानै हमनांगोन ना लाइट लगायनानै
लाइट लगायनानै हमनोसै होमबा
अ गंनै गंथामसो हेल'जोन लाइथ लगायनानैसो हमनांगोन नङाबा लस जागोन ना
अ आरो दैया अखा हाना होब्लााथ' गैला होनबा
अखाहा नाबोथ' गैला दावराव सेस
ओमफ्राय खैथानिफ्राय सारनायमोन सारनायालाय
फुंनि सातथानिफ्राय स्नि बाजिनिफ्राय
सातथानिफ्रायनो गंथाम लगायदों ना गंसेल'
सिल' लगायदोंमोन गंसे आ दा गंनैया दानि बावैसो लगायदों
बे फुंनिफ्रायनो
गंसेल लाहैदोंमोन फुङाव दानि दुइ दुइथा थिन्था थिन्था बाजिसो -सोनिफ्रायसो लागायदों गंसेखौ
औ ब फलसि जाबायना होनबा दाहालागै जासिगौमोन फुंनिफ्राय लागायनायबा
औ फुंनिफ्राय गंनै लागायनायमोनबा दालागैगा मोनजानायसो जाहैसिगौमोन दा गं गंसेल' लागायनो नागिरो दैयानो राना राना जाबाय दोङो
दैयानो राना राना जाबाय दं हबा
उम महा खस्थ' मोनबाय दिनै गरमाव
एफा गर'स सारोलै थां
औ मा थिगथार
नो मेचिन रोगाबाय थानाय
दे आंना मबाइलालाय मा थख थाखकटा होनबाय थायोलै
नोंना मबाइला जालालै गोदान लादो
म गोदान लानो फैस फैसा आरो गैयालै महा गोदान लानो फैसा रानो गैले।
दिउति थांङा होनबा दिउतियाव?
फैसायानो गैयाालै महा गोदान लानो।
लादोब्रा गोदान लादो थाब थाब लानांगौलै।
मबाइल लाबा हिनजाव लानो हाया हिनजाव लाबा मबाइल लानो हाया। बिसा रखम जाना दोङो।
माथो हिनजावबो लाबोसिगोन होननाय खोनादोंमोन आंलाय।
ए हिनजाव बा हिनजाव लाबा मबाइल लानो हाया मबाइल लाबा हिनजाव लानो हाया बिसा रखम जाना दंङ आंनिया। हा? माइखौनो गायनो हायाखै माइखौनो गायनो मोनाखै होननां सिगोनसो माथो जों गैया दुब्लियानोथ रानथाबजोब्बाय ना हरलाय। बिखौ जाहानिखौ।
दाबो माइ गायनो हायाखै होमबा?
गैया माइखौनो गायनो हायाखै होननासो हिनजावखौ लफाय हरना सि
मा ओंख्रि जानाय दहायलाय?
है दै सोमजाना सो जादों।
ना सारलायनायानो इसेबो ना मोनबोआ होमबा मुस्रिफोरजों हग्रोनांगौ रा नाखौ।
गैया माबाजों बानलु बाथोनदों दै सोमनासो जादों दिनै।
आथसा बानलु बाथोन।
उम।
दै सोमनासो जाबाय होमबा?
औ।
माथो दैयानो राननो रोंलाबालाय माला हमनो मोनगोनलै नाखौ होमबा?
नाया खिन्थु बेराद दंङ ओरै ओरै ओरै जालायदों एखदमबारे
मुस्रि लायना हहैगोरदोब्रा।
एग्लुजानाय नंङालै दानो दा एग्लुंबाथाय
हाब्रुआव हाबजोबगोन नामा?
उमम हाब्रुवाव हाबना थाजोबगोन बेयो दा।
उम।
उम खुसिया दं खोमालै खुसिया।
खुसिया दं मोनदों नामा खुसिया?
उम गलबदो नुनाय बायदि मोनदो।
आतसा। ओमफाय खबरफ्रा बोरै?
खबरा गैया नाखौ माला मोनगोन होननासो नेबाय दंङ।
तेनसन जाबाय नामा ना मोनि नि।
उम मारै जानांगौ दा हराव एख दमबारे ओ थास' आथिंजों नाजों गोथाव जानो सानबाय दंमोन। बिस बिला बेबो। मोनो मवा मोनो ओरैजाय। मना गांसे लानानै ओरैजाय दैमा जिं जिं नागिरहैनांगौ महाथाय हो थास'आथिं बहा लामा लामा मोनसोयो?
हासो हाजोखय?
हाजोखै नंङालै ओरै दैमा जिं जिं मना मना गांसे लानानै गिदिंहैलाय। मेरला।
ओमफ्राय माबा मोना थास' बिबार मोना थास' बिबार
थास' बिबारा दाबायदियाव ओंखारथ'वाना
माथो मालायफ्रा जागासिनो दं खोनादोंंना
ओंखारबाय-ओंखारबाय थास' बुंदि बेखौ मोननाया एसे गोब्राब बिराद खाना जायो मानसिफ्रा मोना बेखौ
बा न'आव गायनाया ओंखारग्रोबाय नामा होनबा दा ना
न'आव गायनाया थास' गायनाया ओंखारबाय ओंखार दा मोनजा जाबाय खोमा सोरबा-सोरबा जानानै दालागै जोबलाय लाङो खोमा
थास' बिबार जानो लुगैदोंमोनलै नागिरहैनांसिगोन मालाबा र' हाजोखै
ओ
दाबो दै रानाखै नामा
ना जानजिसे दंबावो
दाबो जानजिसे हाबाब माथो राननाय नंलालै
हरनि बार'थासिमबाबो खारगोन लाइट सुलाय लायनानै
दासमबाबो हमगोन आरो
उउ हरनि बार' थाखाबा हमगोन
हमनांगौलै माथो होनबालाय आरो सारखानायखौलाय ना मा होनो
उम जानो होनना सारनायखौ हम हमना ला मेथखा मेरला दं
मेथंआ बदोब्रा मालाय मेथंआ बोग्रोदो
नांगौबा लानानै थांबाय मेथ'आ फक्रिआव
नायनानै जाहोनावनो मेरला दं गारलगासिनोसो दं बारायसो गारोना मेथखाया है फख्रि नाखौ दानो जायो नामाब्रा मेसेङाव जानांगौ माइ रोगानाय टाइमाव मेसेङाव बा सावरि लादो फख्रि ना हमदो बेदर बायनाङा आरो
बेरफलाय नामा नाया
बेरफावलायो हाब
उम दाथ' आरो सेरथाम सेरबैसो जानाय दं खोमा मायाबा मायाबाानायनाया
उम मोनबाय जोंबो खावसे मोन हमैनो
मोनहांबाय
मोनबाय माने मानै माथामसो मोनबाय आरो
मानै माथामल थै आंबो थागौलै दसे थाना आंनो बाहागो हरगोन हराब्रा
हमबानो मोनो
हमबानो मोनोदा
उम
बाहा हमबानो जाबायलै आं थांगौ हमनो
हमबानो मोनो आरो पहे आरो गस्लाया माबा मा होनोमोनलाय पकेटा बुरजा गोनांखौ गानबोखा लंपेन्ट पकेट बुरजा गोनां गानबो गस्लाया पकेत गोनां गानबो ओरैबो ओरैबो थ्राब थ्राब सोदो होय जाबायलै आंना मानैबानो जायो होननानै ब्लद थांदोबाय न'आव
हम आरो पकेटआव
उम ओरैबो ओरैबो थ्रोब थ्रोब सोखादो पकेदाव
उम प्लास्टिक लाना थांखानोसैब्रा आङो
प्लाटटिकबो लाना आरो पकेटबो लाना पकेट गोनां ओइ सोरबा बोरमा हख्लायबाय नामा? मा देन्जार मानसिलै बे साला
सोरबाफोर मोन नामा
थदा ओय सोरबा फुटि आन लै
आदसा दे होमबा थांगासिनो दं।
उम ओइ नों फै फैयोबा नों फाथै लाना फैबा दे। फाथै लाना फैल फाथै आरो